हेलौ नोंथां
औ हेलौ
खोनादों दा नोंथाङा
औ खोनादों
नोंथाङा दायो मा मावबाय दं
औ आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङा फन हरनाय जाहोनखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा
जेनेबा आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा माने नोंथांजों माने फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों आरो जेनेबा माबानि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि बागै जेनेबा जोंना बर' हारिया गाननाय जोमनाया गोदोनि समाव माबादि बिदिमोन एबा दानि समाव माबादि बेफोरनि सायाव सावरायहो सानदोंमोन। जबा गोदोनि समाव बा दानि समाव माबायदि सोलायलांनो हमगो गोदोनि समनिफ्राय बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां?
औ औ साराय जायो नोंथां
जेनेबा नोंथाङानो बिनि बागैसो फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां गोदोनि समनि गाननाय जोमनाय आरो दानि समनि गाननाय जोमनायनि फारागाथ' गोबां जानानै फैबाय बेबायदिनो गोदोनि समावहाय जोंहा गाननाय जोमनाय होनोब्ला दङ जेनेबा आइजोफोरनि बिथिङाव आरो जोंबा
ओ दायो जेनेबा आइजोफोरनि बिथिंखौनो होननोसै आङो जेनेबा दख'ना फास्रा ओमफ्राय सिगां समावहाय ओ गस्ला बा ब्लाउसफोरखौ गोदो गोदायनि मुगायावहाय जोङो मोननायखौ नुनो मोनामोन आरो बेयो उन लासै लासै बेयो जाबोदों ब्लाउसफोर गानबोनाय खौ जों नुदों आरो जेनेबा ओमफ्र बेबायदिनो गोदोनि समावहाय हौवासाफोरखौहाय बेबायदि गस्लाफोरखौ जों गाननाय नङा मानो जायखि जाया गामसाफोरखौ जों लालाय गानायखौ नुबोयोमोन नो होब्ला आरो बेफोरबायदिनो सोलायबोबायबाय सिगांनि समाव आरो दख'ना गाननाय आर'नाइ फास्रा लानाय बेफोरबायदि जोमग्रा सि जोमनाय बेफोरखौ नुयोमोन आरो जोमग्रा जोबोमोन ओमफ्राय दानि समावहाय बेफोरबायदि लासै लासै सोलायबोनो हमनानै बेदिनो आब्रुथि गोनां जाबोबाय आरो जेनेबा गाननाया जेनोब थिखलाबा आबुथि गोनाङानो खिन्थु साबसिननिफ्राय हामसिनखौ जोङो नु मोनो आरो जेनेबा बर'नि दख'ना जेनेबा आइजोफोर गानग्रा हांबा जोंना दख'ना फासास्रा ब्लाउस बेफोर थाबाय आरो हौवासाफोरनि होनब्ला गस्ला थाबाय गामसा आर'नाइ बेफोरखौ जोङो गाननायखौ नुदोंमोन आरो दानि जुगाव बेफोरबायदि सोलायनाया गोबां जाबोबाय जेनेबा गाननाय जोमनाय होननाय बे गाननाय जोमनायनि बेलायाव गोबां सोलायबोबाय बेफोरबायदि दख'नाखौबो गानो गाननाया खिन्थु गोबाव ओ जेनेबा दख'नाखौ गानो गाननाया आइजोफोरा बे सोलायनायखौ जों नुबोबाय आरो जेनेबा गु दख'नाखौ। गानबाबो ओ गोबां जोंङो सोहोर नोगोराव थांङोब्ला दख'नाखौ ओ जे गुबुन जेनेबा वेस वेस्टार्न कालसारनि जेनेबा लंपेन्ट गस्ला बेफोर गान्नायखौ जों नुनो मोनासै आरो। ओ खायसे जेनेबा खायसे ओनसोलावथ' जोंङो गाननाय जोमनायखौ बर'नि होनोब्ला अग्रं दख'ना बेफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओन ल' नाथाय बे दख खना लांगनाखौनो जोंङो गाननायखौ बांसिन गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदिनो गाननाय जोमनायफोरनि बेफोरबायदि ओ गाननाय जोमनायफोरा गोदोनिफ्रायनो एसे एसे सोलायबोनो हमबोदों आरो। फोबायदिनो गोबां समावहाय जोंना मोनसे गोरोन्थिखौ जोङो मावनो नागिरो बेबायदिनो गावनि जेनेबा हारिमुनि ड्रेस हारिनि दड्रेस बेफोरो दखना बेफोरखौ गारालासे गुबुन हारिनि ड्रेस जेनेबा गुबुन ड्रेसफोरखौ जोङो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आं बुंनो सानोदि जेरावखि थाङा मानो जों जेनेबा साबसिनखौ आङोमोन आरो जेनेबा गावनिखौ गारनाङा आरो जेनेबा गुबुनखौ गानबाबो जोंनि दख'ना गानजोमफोरखौ जोंङो मोजांङै गाननांगौ आरो जेराव थांङो जोंना मोनसे माबा मा होनो मोनलाय आर'नाइ जोंनि बर'नि साबसिन फास्रा नानै जोंङो आं बुंनो आं बुंगोन बेखौ मानोना जोंनि आर'नाइजों कोमपर खालामोबा जेबोआनो माने मोजांसिन गैया आरो जेनेबा बे बेखौ आं सानो आरो ओमफ्राय गुबुन जेरावखि दावबायनो थाङा मानो बेखौ जोङो लानानै थांफायोब्ला आं मोजां साबसिन मोनो आरो जेनेबा बेखौ खालामोब्ला ओमफ्राय जोंनि दखना गाननायखौबो जोङो नागारनो नाङा गुबुननिखौ गानोब्लाबो थ' बेफोरबायदिनो गाननाय जों नुनो मोनो आरो हौवासाफोरनि बेलायावबो लंपेन्ट गस्ला बेफोरखौ गान्नायखौ नुनो मोनो आरो हारिमु फोथांनानै लाखिनोब्ला जोङो गामसाखौबो गाननांगोन आरो जोंना मेल जायोब्ला बहाबा फांसनफोर जायोब्ला मोसानो थाखायल' जोङो गामसाफोरखौ गाननायफोरखौ खौ जों नुनो मोनदों आरो जेरावखि थाङाबानो गामसाखौ जोङो गाननायखौ बांद्राय खम जेनेबा बांसिन खमखौनो जों नुनो मोनो जनो जेराव जोङो दख'नाखौ बांसिन जोङो गाननायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा दख'नाया दख'ना गानबाथाय कम्फरटेबोलसिम साबसिन जायो होननानै आं आंनि मोनदांनायाव आङो बेखौ बुंनो हायो आरो जेनेबा दना गानोब्ला साबसिन मोनो बेबायदिनो गोबां दङ जोंनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना होनो हागोन नामा
औ नोंथां जेनेबा आंनि नुनायाव जेनेबा गोदोनिखौ लानानै दासिम बिनियाव इबांथ' मोन्दांथि गै अब्लाबो आङो माने जा नुदों ज खोनादों बेफोरनि सायावनो एसे फोरमायना होनसै आरोोना नोंथां जेनेबा गोदोनि एाबा दानि होनोबा जेनेबा गोदोनि समावथ' जोङो फ्रायानो गासिबो जेनेबा बिदिनो दख'ना गामसा बेफोरबायदिसो गानना थाजोबोमोन आरो बिदिनो गाव गावनो न'फ्राव दानानै बेफोरनो गानोमोन आरो नोंथां माने आरो जोंहा बर' हारि होनोबा जेरै गामसा दख'ना आर'नाइ फास्रा बेफोरजोंसो सिनायथि नालाय बर' हारि होनोबाथ' जोङो गुबुननि दड्रेस गाननोबाथ' जोङो बर' होननानै सिनाया नालाय जोंना गुबै सिनायथियानो जाबाय जोंना गामसा दख'ना गामसा दख'ना गानब्लानो जोंखौ बर' होननानै सिनायखायो आरोना नोंथां माने गुबुन जायगायावनो थांहोनो जेनेबा बेलेगसो गोजान जायगायावनो थांहो जेनेबा जोङो बिदिनो गामसा एबा दख'नाफोर बिदिनो आर'नाइफोर फास्राफोर लायोबा जोंखौ माने बर' मानसि होननानै सिनायखायो आरोना नोंथां माने ओमफ्राय देने गोदोनि समावथ' जेनेबा बिदिनो फ्रायानो माने गोदोनि समावथ' बिदिनो दख'ना गामसा बिदिनो गानजोबनाय आरोोना नोंथां माने गासिबो आरो माने दख'ना गामजाजोंनो बिनो थाजोबनाय आरोना माने ओदै ओन्दै गथ'निफ्राय लानानै माने गेदेर बोराय बुरिसिम गासिबो माने दख'ना गामसाखौनो गानजोबखायोमोन आरोना माने। गोदोनि समावबा गोदोनिखौ नायोबा एबा दानिखौ नायोबा माने बुहुत फाराग आरोना नोंथां माने। दानि समाव माने गानोबाबो माने बहुत खम आरोना नोंथां माने दहाय नोंथाङानो बुंखाबाय माने बिदिनो गुबुनफ्राव थाङोबा माने मा होनो मालायनिड्रेसफोरखौ मालाय कालसारनि दड्रेसफोरखौ गानो होननानै लयनो खोथा बुंखा माने औ नोंगौ माने फ्रायानो माने गासिबो माने बिदिनो जाजोबबाय माने गावनि हारिनि ड्रेसखौ गारनानै माने गुबुन हारिनि दड्रेसखौ गाननानै गुबुनफ्राव बेरायहैनाय थांनायखौ बांसिन बि नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां मानो होनोबा माने जोङो माने गावनि हारिनि द्रेसखौ गारनानै गुबुन ड्रेसखौ गारनाया माने बारा बेसेबां साबजानाय मोनाखै आरो ना आंबो नोंथां माने आरो माने गोदोनि सम बायदि थायोबा था माने जोबोद गोग्गाथावमोन आरोना नोंथां माने गोदो जिबायादि गाननाय बर' हारिनि ड्रेस जेरै गामसा दख'ना बेफोरबायदि गाननाय थायोमोनबा बेसे माने जोंनि हारिमुवा दासिमबो एसेबां मोजां थांनानै थागौमोन आरो माने थांना थागौ माने एसे माने साबसिन जागौमोन आरोना नोंथां माने। दाबोथ' दं दंनाया जेनेबा अब्लाबो एसे थां माबा नङा आरोना नोंथां माने जेनेबा जोंथ' दायो माने जेनेबा बैदिनो बैसागुफोर एबा माबाफ्रावल'सो माने बांसिन दख'ना गामसाखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां माने। ओरैनोबा थ' माने जोङो अबाफोर थांबाथ' माने जोङो गानानो होनजायो माने गानबाबो जेनेबा बिदिनो मा होनो बिमा बुरि बुरि बेफोरल'सो एसे गानसै आरो ना माने बाद बाखियाथ' ओरैनो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोराथ' माने गानानो होनजायो ना माने न'आव थानायफ्राव बिदिनो गामसा दख'ना बेफोरबायदि गाननाखौनो थाया आरोना माने जोंनिया आथिखालाव ना नोंथां माने गोदोनि समावथ' बिदिनो गथ' गथ' उन्दै उन्दैनिफ्राय लानानै माने गासिबो गानजोबोमोन आरो ना माने दख'ना गामसाफोर बेजोंनो थाजोबोमोन आरो माने दानियावथ' थ' माने बेबायदिब्ला माने गुबुन हारिनि ड्रेस बेफोरखौल' गानसै आरोना माने आरो माने बेनिखायनो गोबां फाराग आरोना माने गोदोनि दानिजों माने
औ।
जेनेबा इसिबांथ' माबा मिथिला आं माने आरो थारमाने नोंथांनाव माने फंसे सो दा सोंनो सानबावदों आरोना ओ माने जेेनेबा जोंना बर'नि बे गाननाय जोमनायाव आगर एरनाय होनोना जि बे आगर एरनायनि मुंफोरखौ खिन्थानो हागोन नामा जेनेबा मा मा आगर होनो जेनेबा? जोङो मा मा आगर एरखाङो जेनेबा गाम मा होनो दख'नाफ्राव बिदिनो? फास्राफ्राव एरखांनायफोरखौ।
औ उम उम। जोंनाथ' आगर होनोब्ला जोंना बर'आ मोनसे ओ मिथिंगाजों गोथौयै सोमोन्दो थानाय मोनसे हारि नङा होमबा? बेफोरो आगर होनोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय मा मा मोनो बेफोरखौनो जोङो एरोमोन जाहैदों आरो गोबां आगर दङ' बिदिनो आगरनि गेजेराव मुख'नो हायो जोङो ओ बुद्दां बुलुद आगर ओमफ्राय दाउसा मोख्रेब, गरखा गंब्रै खाजियाट थाय आरो दिंखिया आगर हाजो आगर बिदिनो गोबां दङ मखर दंब आगर थामबै खर' आगर ओमफ्राय फारौ मेगन ओमफ्राय बेबायदिनो थागिर बिबार बिदिनो दङ मेरला दङ आरो बुंस' हाया माने सिगांनि आइजोफोरनाव ओरैबायदि गुन दङमोनदि ओरैबायदि रोंगौथि दङमोनदि जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मा नुयो जेनेबा दाउ बिलांनाय नुदोंब्ला दाउ बिलांनायखौ थाबैनो बिजानसालियाव थानानै एरखाबनो हानाय बेबायदि मोनसे रोंगौथि दङ'मोननो आरो बेबायदिनो आगरा बेखिनि जोंना बर'निया बेखिनिल' नङा जेनेबा बेखिनिल' होननानै जोङो बुंनो हाया। हाया आरो जेनेबा। ओ गोबां दङ' आरो मिथिंगायाव जेसेबां सान्थ'हायै जिब जुनार दङ' बेखौ खौबो दाउराइ जेनेबा दाउराइनि बिथिङाव होनो दाउराइफोरखौ जोङो नुयो नुयो नङा होमबा बेफोरखौबो जोङो दाउराइ जेनेबा आग दाउराइ गाबनाय खोनोमानो नै दाउराइ गाबदों होननानै दाउराय आखिनाय दा एरखांनाय बेफोरो बेफोरखौ जोङो खोनानो मोनबोदों आरो जेनेबा गोदोनि समखाय बेफोरबायदि आगरखौ जोङो एरोमोननो आरो जाय बेबायदिनो दङ आरो गोबांनो
औ नोंथां होनबा जोंना समाबो जाबायमोन औ औ नोंथांदों जेनेबा बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो माखासे खोथाखौ मिथिनो मोननानै दे होमबा नोंथां
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां